औ नोंथां।
अ गोजोन बेला गोजोन बेलासिनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो ओ आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोना माने नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ थारैनो हागोन नोंथां। नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सा- सानो नोंथां?
बिदिब्ला जोङो जे गामियारि समाज आरो बेनि नेमखान्थिफोर बेनि आयदाखौ लानानै एसे सावरायनो नामा नोंथां।
औ सावराय जाहैगोन नोंथां।
दा आङो जि जोंनि गामियारि समाज आरो बेनि नेमखान्थिफोरनि सायावनो एसे नोंथांनो फोरमायनानै होग्रोनि।
दे नोंथां।
दा गामियारि ओ मोनसे समाज एबा नेमखान्थिफोर होननाय लोगो लोगो जोंहा गामि हिसाबै जोङो माने गोबांखिनि ओ नेमखान्थिफोरखौ खानानै दोनो। जेरैहाय ओ मोनसे-मोनसे खोथा दङ। ओ बारसेल' बिबारजों मोनसे बिबार बारि जाया। बेवहाय बायदि रोखोमनि बिबार बारि थायोब्लासो मोनसे बिबार बारि जायो। थिग बेबायदिनो गामियावबो माने ओ गासैबो रोखोमनि माने गासैबो रोखोमनि एबा गासैबो गोसोनि मानसिफोर जोंसो मोनसे गामि जायो। नङा होमबा नोंथां? औ औ बेबायदिनो। दा गामि होनना बुङोब्ला ओ बेयाव माने जोंहा मा थागोन ओ गामिखौ सालायनो थाखाय जोंहा सासे आफादगिरि आरो नेहाथारि थागोन नङाबा नोंथां। बेजों लोगोसे जोङो गामिनिनो जायफोर माने ओ एजेट जेनेबा जायफोर माने बैसोगोरा गोदो-गोदायनि ओमफ्राय जेनेबा गामिखौ सालायबोनाय गामिखौ दैदेनबोनाय। बा बेबायदिनो बिबान लानानै गामिनि मोनसे बिबान लानानै बारग'बोनाय बिथांखौ बिथांमोनखौ जों मा खालामो बोसोनगिरि खालामो नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
ओ बेबायदिनो ओ जोंनि गामि सालायनायाव जोङो गामिनि माने गासैबो रायजोफोरजों गोरोबलायनानै सुखु-दुखु मानेु सुखुनि समाव रंजाफानाय दुखुनि समाव गाबफानाय खैफोदनि समाव हेफाजाब होलायनाय बायदि खान्थिजों माने गामिखौ जोङो दैदेनलांनाय जायो नङा होमबा नोंथां। दा मोनसे गामि होनना बुङोब्ला बे गामियाव हयथ' जोंनि गामियारि ओनसोलनि खोथाखौ बुंदों आं नोंनि सिगाङाव जेन'बा। ओ मोनसे गामि होनना बुङोबा बेवहाय माने ओ जोंहा खायसे लेखा गोरोंबो थागोन लेखा रोङैबो थागोन। ओ खायसे साफा सानै जोंहा ओ सारभिस मावनायबो थागोन। बेबायदिनो खाफा-खानै दुथां मानसिबो हयथ'बा थानो हागौ आरो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो गासिबो माने खौसे जालायनानै मोनसे गामिनि बागै जेनेबा मोनसे ओ निजिनि समाजनि बागै निजिनि गामिनि बागै माने खौसे जालायनानै जोङो नेमखान्थिफोरखौ जेरैहाय जोङो बानायनानै लायो। दा गामि ओनसोलनि नेमखान्थि होनना बुङोब्ला जोङो बेखौबो ओ मख'नो हायो जे जोंनि गामि ओनसोलाव माने ओ जोंहा गोबां रोखोमनि नेमखान्थि जेरैहाय बिसि-फिसाय माने ओ नांलाय-खमलाय खालामनो मोनि सोरबा माने ओ गामिनि मानसिफोरजों माने ओ दावराव खालामनो हायो बिदि नेमखान्थिफोरखौ जों खानानै लानो हायो आरो।
औ औ।
दा ओ बे समाव आङो बे फंसे बाथ्राखौबो मख'नो नागिरदों जे जेनेबा बा जों गामियाव माने ओ ओ जोंहा माने गोबां रोखोमनि ओ मालाबा समाव माने खैफोद आफोदखौ नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो। बैफोर खैफोद आफोद नुजाथिनायाव जोंनि गामिनि मानसिफोरा एबा जोंनि गामिनि रायजोआ रावखौबो दिनो माने ओ अरायबो माने सोरबा सासेनि खैफोदाव जों मदद होलायनायखौ नुनो मोनो आरो गोरोबलायनायखौ नुनो मोनो।
औ
बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव माने ओ जो जेरैहाय मागो फोर्बो बा बैसागो फोर्बो बा ओ आमथिसुवा फोर्बो बेबायदि ओ जोंहा आरो ओनसोलाव मोनसे फोर्बो दंबावो जेरैहाय माइरं गोरलैनि जितु फोर्बो बा माइरं गोरलैनि बावथाय म बावथाय बावनाय आरो बैसागो बोथोरनि जोंहा बोसोरारि फुजा होनाय बेबायदि गोबां फुजाफोरखौ माने जोङो गामि ओनसोलाव रायजो हिसाबै माने जोङो हगार हेरनायखौ नुनो मोनो आरो एबा गामि हिसाबै जों फालिनायखौ नुनो मोनो दा जोङो गामि होनना बुङोब्ला जोंहा नोगोरजों एबा सहरनिफ्राय जोंहा माने ओ फारागथि जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोंनि गामियाव जों गावजों गाव माने हेफाजाब होलायनाय माने खैफोदनि समाव आं आग - गोलावनो बुंलांनाय बायदि खैफोदनि समाव हेफाजाब होलायनाय दुखुनि समाव गाबफानाय सुखुनि समाव रंजाफानाय आर रो माने ओ जोङो ओ हेफाजाब होलायनाय मावनाय दांनायाव बो जों माने हेफाजाब होलायनाय बायदि बेबो बेफोर रोखोमनि खामानिखौ जोङो गामि ओनसोलाव मावनाय जायो।
औ
बेहाय नाथाय नोगोर नोगोर होननानै बुङोब्ला जों नोगोराव जों गावजों गाव सिनायलायि गावजों गाव एना एनि दा नोगोराव नोङो नोंनि नसुं सेरनि मानसिखौ हयथ'बा बे मानसिया सिनाय हायाबो जानो हागौ बेबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो नोगोर ओनसोलाव। आरो जोंनि गामि ओनसोलावबा जोङो जेरैहाय खामानि दामानि सुंस'लायना होनाय सावरि बादारि जालायनाय नङा होमबा नोंथां? मानसि सासे जुदि सोरबा थैयोब्ला जोङो गामिनि खौसेयैनो जमा लोगो नांनानै बेखौ माने बोगारनाय बेबायदि अनलायनायनि मोनसे ओ जोङो आबहावाखौ जोङो मोन जेनेबा मोननो थाङो आरो गामि ओनसोलाव।
औ औ।
ओ आं आगोलावनो बुंलांनाय बायदि जि गामिखौ दैदेननाय जोंहा आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननो जोङो गामिनि नेमखान्थिनि गासैबो माने ओ बिबानखौ जोङो बिथांमोननो हगारना होनाय जायो आरो बिथांमोना जेरैखि हागौमानि गामिखौ दैदेनलांनो थाखाय गामिनि मोजां खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ थारैनो।
दा ओ दा जोंनि गामिनि खोथाखौ बुंनि आं जेनेबा जोंनि गामिनि खोथाखौ बुंनि जोंनि गामियाव ओरैबायसिफोर माने थिफोर दं जाय माने जों बिसि फिसायनि गेजेराव जोङो दावराव दावसि खालामनो मोना बिसि फिसायनि गेजेराव जुदि जों दावराव दावसि खामो नांलायो खमलायो होमबा जोंनि गामियाव मोनसे मा जायो जोंहा थारनाय होननानै बुङो जायखौ जोङो माने रायजोनो मायबा मोनसे मान दान होनानै जों बाथौखौ खुलुमनो गोनां जायो बैबायदि जुदि नेमखान्थि खालामोब्ला जों गामि ओनसोलाव जेनेबा मा जायो बैसोर माने बिसि फिसाय जुदि ओ मायबा मोनसे जानानै नांज्लाय खमज्लाय जानायनि उनाव जुदि गामिनि मान दान होननानै जुदि बाथौ खुलुमनो गोनां जायोबा हयथ' बिथांमोननि माने नांज्लायनाय खमजायनाय एसे खमायलांगोन। नङा होमबा नोंथां बैबायदियै माने नांज्लाय खमज्लायखौ खमायनानै जोङो माबोरै अनलाय नानै जेनेबा संसारखौ जालांनो हागोन बैफोर लेख खाखो नाहरना नाहरनानै माने जोंनि गामि ओनसोलाव बायदिसिना आ बेबायदि नेमखान्थिखौ दाना दोननाय जायो जायो आरो नोंथां।
औ।
दा नोंथाङाबो नोंथांनि गामि ओनसोलनि बागै एसे फोरमायना होयोब्ला एसे मोजां जाय गौमोन आरो नोंथां।
औ। नोंथां थारैनो फोरमायनो हागोन आंबो आंनि गामिनि सोमोन्दै। दा आंनि गामिखौ बुंनायनि सिगां आं जोंनि बर' गामिनि सोमोन्दैफोर एसे बुंग्रोनोसै। दा जोंनि बर'फोरा ओ बर'फोराथ' गामि बांसिनैनो गामि ओनसोलाव थायो नालाय। दा बैफोर गामिफोराव बर'फोरा ज' ज'यै ओ रायजो खुंलायनानै थायो। जेरै बिसोरो मोनसे समाजनि सिङाव थायो। बिसोरो जेरै जों सोहोरफोरखौ नायहरब्ला बिसोरो माने गावबा गाव नों बा नों आंबा आं बेबायदि जायो आरो सोहोरफोराव नाथाय जोंनि गामिनि थासारिया बिदि नङा। जों गामिनि गासैबो सुबुंफोरा गुबुन गुबुन न'खरनि सुबुंफोरा गोरोबलायनानै मोनसे समाज हिसाबै जोङो थायो। आरो जों गामियाव आरो लोगोसे जोंनि गामिनि सुबुंफोरा जोबोर मोजां जायो। जेरै बिसोर बिसोरो अनलाय जानानै थायो। सोरबाफोर माबाफोर हेफाजाब नांगौबा बेफोरखौ होयो बेनिफ्राय जेन'ब्ला माबाफोर जोंनि गामियाव जोंनि बर' गामिफ्रावथ' जेरै गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थिफोर दङना। जेरै सावरि बादालि जालायनाय दा जेरै जोंनि गामि ओनसोल सिङाव जेरै
जोंनि बर' सुबुंफोरा सोरहाबाफोर माबाफोर खामानि मावनो दङब्ला जेरै दा माइ गायनायानो जा माइ गायनायब्ला जोंनि न'सुंसेफोरनि गामिनि सुबुंफोरखौ जों लिंनानै जोङो माने मावनो हायै गाव मावनो हायै खामानिफोरखौ ज' लोगो नांलायनानै मावलायनाय बेबायदि ओ जोंनिया दोङो नेमखान्थि माने जोंनि हारिमु दङ बियो औ बिनिफ्राय खाम मानिखौ मावखांनानै बेनिफ्राय ओ खामानिया जुदि दि जोबोब्ला ज'नो जोंनियाव बोथिसे ओंखाम जालायल जालाय लायो बेबायदिनो सोरनिबा न'खराव खामानि ओंखारबावोब्ला बेबायदिनो बै न'खरावबो बिसोरो ओ गुबुन सुबुंफोरा थांलायसिगोन बेबायदिनो माने अनलायलायनानै थायो आरो गामिनि सुबुंफोरा। बैयो बैखौ मदद होयो बैयोै बैखौ मदद होयो बेबायदियाव
अनलायनायखौ जों मोननो थाङो आरो।
औ थारैनो नोंथां औ थारैनो दा जोंनि बर' बर' न'खर न'खर न'खरनि जोंनि बर' आइजोफोराबो जेरै दुब्लि फोथाराव जोंनिया जुदि ना गुरनो थाङोब्ला गामि नि न'सुंसेनि लोगोफोरखौ लानानै थांगोन। बै फिसानि न'खरसेनि आइजोखौ बे लोगो लागोन बै बेनिखौ लोगो लागोन बेबायदि लोगो लालायनानै ज' औ ज' ज'यै खामानि मावनानै मोजां मोनो आरो। जोंनि गामिनि सुबुंफोरा। नाथाय जोंथ' बेफोरबायदि थासारिखौ जों गुबुन जायगायाव थांबाथ' नुवा होमबा नोंथां।
नोगोर सहर एबा जोङो सहर एबा नोगोराव औ सहर एबा नोगोराव जों जेनेबा माबा मोननो थाङा बिदि थासारिखौ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामिनि आइजोफोरा जेरै ज' ज' ना गुरनाय ज' ज' दैज्लां बोथोर समाव माइ गायनाय खोथिया फुनाय नङा होमबा नोंथां नंगौ बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनो बेबायदि अनलायनाय गोरोबलायनाय मोनसे माने थासारिया जोबोरैनो माने सोमजिखाङो आरो जों जोंनि गामि ओनसोलाव नङा होनब्ला नोथां दा जेरैहाय नोंथाङा आंनो नोंथाङा आंनो जि फोरमायनानै होबाय नोंथांमोननि गामि ओनसोलनि बा जोंनि गामि ओनसोलाव माबायदि माने जों थासारि मोननो हायो बे खोथाखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होबाय थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों नंगौ बेबायदिनो जोङो माने आरो मोनसे मोनसे खोथाखौ आं मख'नांगोन जोंनि गामि ओनसोलाव माने बेयो मोनसे मा होनना बुङो ओह जोंहा जेनेबा सोरनिबा न'खराव जुदि जोङो माने मायबा मोनसे बिफद आफद जायोब्ला जोङो गामि ओनसोलनि मानसिफोरखौ थाबैनो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां नाथाय जुदि टाउन सहरनि टाउन सहरनि खोथाखौ बुंनो थाङोबा टाउन सहराव जुदि सोरबा सासेनि न'खराव मायबाफोर बिपद आपद जायोबा बेनि न'सुं सेरनि खाथिनि मानसिया फैनानै बेखौ हेफाजाब होआबो जानो हागौ नङा होमबा नोंथां बेबायदि नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव बा नोंनि माने सोरहाबा माबा मोनसे बिफद आफद जायोबा माने जोङो गावनो लिङाला'सिनो जेनेबा जोंखौ मोनथिब्लानो आरो जेनेबा जोङो जोंनो खोन्थाहरलायनाङा जों मोनथिनाय लोगो लोगो माने बै न'खराव थांनानै जोङो बिथांमोननि मा जादों मा जाया बिथांमोना मा जादों माबोरै जों खहाय खालामनो हागोन बियो मोनसे जोंनि गामि ओनसोलनि माने बिराद मोजां मोनसे अनलायनायनि नेरसोन नङा होनबा नोंथां
औ आरो नोंथां जोंना जेरै हाबा हाबायानो जा सोरनिबा आरो सोरबा बा जुदि थैयोब्ला बिदियानो जा अब्ला जोंनिया मोनसे नेमखान्थि दङ आं नेमखान्थिफोरनि बागै बुंनोसै दा जोङो समाज जयै ज' जाना थायो नालाय दा जोंनिया जेरै हाबा हाबाफोर जायोब्ला एबा सोरनिबा माबाफोर फोरबोफोर जायोब्ला अब्ला जोंनि ओह रायजोनि मानसिफोरा माने ज' जानानै नै रायज्लायलायो आरो माबायदि खुंगोन माबायदि मागोन आरो बेबायदि रायज्लायलायनायनि उनाव माने जोंनि गामिनि सुबुंफोरा आं एसेबां माने आलु होगोन आं एसेबां सामब्राम होगोन आं इसेबां माइरं होगोन बिदिबो जोंना मदद खालामनायनि जोंना नेमखान्थि दङ बेबो मोनसे जोबोद औ बेबो मोनसे जोबोद समायना जोंनि गामिनि मोनसे थासारि आरो आरो बेनिफ्राय बेल' हाबाल' नेमखान्थि हाबाल' नङा बेनिफ्राय जोङो सोरबा मानसि थैयोब्लाबो नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन बेखौ बोगारहैनाय बेयावबो ज' ज' मानसिफोरा ओंखार फैयो बेनिफ्राय जुदि बे बोगारखांनायनि उनाव औ बेनिफ्राय जुदि बे मानसि थैनायनि जुदि जोङो सारादु बायदिफोर खुङोब्ला बैयावबो जोंनिया ओह रायजोफोरा ज' ज' ओंखारलायनानै मदद खालामफैयो दा बैफोरो जोंनि जोबोद माने गुबुनाव मोननो थाङि जोंनि मोनसे समायना रमायना जोंनि हारिमु जाहैबाय आरो नोंथाङा जेरै बुंदोमोन न'खर न'खर जेनेबा सोरबा नेमखान्थि हिसाबै जेनेबा सोरबा सोरखौबा बुयोब्ला गावनि देरसिनफोरखौ सोरबा बुयोब्ला औ बेबायदियावबो जोंनिया जोंनि गामियाव बेबायदि दङ ओ जेनेबा ओ बियो माने निमाहा बिना लानांगोन आरो जुरिमाना होनांगोन औ थारना लानांगोन